नोंथां खोनादोंना औ खोनादों खोनादों बिदिनो जों बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव लायरायनो मोनसे आयदाखौ सायखनानै लानाय जाबाय आरो
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथां लायराय जागोन।
नि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय लानानै गासिबो बर'फोरा मैगं-थाइगंखौ लानाय जायो बिदिनो गोखा गोखै जानाय बैसागुनिफ्राय लानानै गोखा दिंखिया, थास बिथ्रय, लाफा सायख बायदि मैगंखौ बर'फोरा ओ गावसिनि दोरोङारि खान्थि बायदियै जेरै अमा बेदर बायदि आरिजों जानाय जायो आरो बेबायदिनो ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होमबा जरखायै जोङो अनला ओंख्रि सबाय, साम बिनिफ्राय दाउजों मेवाइ बायदिखौ लानो हायो आरो बेनि गेजेरावनो ओ नाफामाबो जोंनि मोनसे जरखा जामुं आरो बे नाफामखौ बानायनायाव नोंथांनियाव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि बानायनाय जायो?
उम ओ हागोन नोंथां आं जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो बे-बेनि इसे ओ खान्थिखौ नोंथांनो आं फोरमायनो ला नाजालांनि। ओम। जिरु जोङो बर'फोरनि जानाय लुनाय होन नेबा जोङो गोबां बर'फोरा मैगं-थाइगं जानायखौ नुनो मोनो। खायसेखौ हाग्रानिफ्राय लायो। खायसेखौ उम ओ गाव गावनो न'आव फोनानै एबा गायनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरावहाय नोंथाङा होन्दों गोखा गोखै जानाय गो जानायखौ होनानै बुङो अब्ला जोंनि मोनसे बर'फोरनि उम बैसागु माव जानाय बे ओ जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनि बुंनाय बायदिबो नाफामाबो जोंनि मोनसे जर'खा जानाय जिहेतु बे नाफाम बानायनायाव गोबां रो खोमनि खि बाहायनाय नाफामखौ बानायनाय जायो जेरैबायदि नाफामखौ बानायनो थाखाय ओ गिबियावनो ओम नाखौ फोरानग्रोनाय फोरानग्रोनांगौ जायो नाखौ फोरानखांनानै जेब्ला नाया स्रेम स्रेम जागोन अदेबानि नायाव जेबो दै दै मोननो थांला बे गासैबो रानजोबनाय बेबायदि जागोन अब्ला बेखौ देनाय जायो ओ सरासनस्रायै बे खौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै गायहेन उवालाव देनाय खौ जों नुनो मोनो खायसे ओनसोलाव खोनानाय बायदिब्ला दिखिफोराव देयो होननानै खोनायो आरो आथिखालावथ' ओ बे नाफाम देनाय खान्थिखौ ओ उवालनि सोलायै उम मेसिन मोब्लिबारि बिजोंजों बाहायनाय मोनसे ओ आगजुजोंसो ओ बेखौ दे देनाय खौनुनो मोनो जायो औ जायखौ ग्रिन्डार होननानै बुङो बेबायदिनो जेब्ला दैखाङो अब्ला बेयाव देखाङो अदेबानि नाया गेब्ले नाया गेब्लेजोबोबा बेयावहाय ओ थास' बिलाइ अदेबानि थास' देन्था थागान्दा बिलाइ उम बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव होनानै देफानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो ना आरो बे थास' बिलाइ अदेबानि ओ थागान्दा बिलाइखौ देखांनानै जेब्ला बेयो गेब्लेगोन ओ सिदोब सिदोब जागोन उम बेनि उनाव बेखौ ओ मोनसे मोजां जायगायाव बा भयामफोराव सोनानै ओ थिब थिब खालामनानै दोनो आरो बे दोननाय सायाव थाव गोथां हालदै ओ होनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयाव एम्फौ हाबनो हाया होननाय बायदि बेबायदिनो बैयाम फोरनि मुख्राखौ मोजाङै मारिखांनानै ओ बे बेखौ गोबाव समसिम दोननाय जायो आरो जेब्ला बेयो सेवगोन अदेबानि ओम बेनिफ्राय मोदोमनाया फैगोन अब्लासो नाफामखौ बर'फोरा जायो होननानै ओ बुंदों आरो आंनि बुंनायनि अनगायै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर माबाफोर ओ खान्थिखौ नाफाम देनायाव अदेबानि नाफाम महर होनायाव मावबावनायखौ नुनो मोनो नामा?
मोननायाथ' मोनो नोंथां बिदिनो जोंनियावहाय नो थास' बिदिनो थातुदालि थास' नङाबा गुबुन गुबुन रोखोम थास'बाबो जायो बि बिदिनो सिगांहाय नाखौ दैसानि फ्राय लाबोनानै सायनानै फोरानसै फोराननानि गेजेरजोंहाय जेला सान्दुङाव माबानानै राननानै स्रेम स्रेम जायो स्रेम स्रेम जाखांनानै बेखौहाय उवालावहाय नाफाम मोहार होनायावहाय जिदिनो खुम्ब्रा खुम्ब्राखौ एसे हानानै ओ सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो सान्दुंआव फोराननानै बिदिनो दसे थानानै बे खुमब्रानि एसे दैया रानोब्ला आ थास' आरो बे खुम्ब्रा बिनिफ्राय एसे बिदिनो हालदै आरो हालदै होयो हालदै होनायखौ नुनो मोनो हालदै होननानै ओ देनाय जायो। देनानै जेब्ला अब्ला बेजों सिदोब सिदोबनि नाफाम महर मोनो बेखौ ओ हाथ'फ्ला एबा बिदिनो प्लास्टिकफ्राव हाथ'फ्ला आरो ओ हा एसे सोनानै थुम थुम नारसोनानै जे बियो उनावहाय से मास नि उनावहाय जाजानाय बायदि जेबो एम्फौ बिजानुफोर हाबहैयि बायदि सेवनानै थायो मोजाङै मोजां बिनि थाखाय खाथबनानै थुमनानै दोननाय जायो आरो। बिनि गेजेरजोंनो उनावहाय नाफाम जानानै से दाननि उनावहाय बेखौहाय खेंनानै जानाय जायो। बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय नाफाम महर होननाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथांमोननि जायगायावबो थारैनो जोंनिथिं ओ ओनसोलनि जेरैबायदि नाफाम महर होनाय मिलायफ्रामो होननायखौनो बुंनो हायो। जेरैबायदि बर'फोरा ओं जेरैबायदि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबसे ओनसोलनिफ्राय फैनाय बिसोरनि खामानि दामानि मावनाय खान्थिफोराबो जोङो रोखोमसे होननानै होननानै बेफोरबायदि बिदिन्थिखौनो लानो हायो आरो। बेजों लोगोसेनो जेब्ला जोङो बर'फोरनि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायगोन अब्ला बर'फोरा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बाहायो जेरै ओ मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव बोथोरजों मिलायनानै गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगं फोनानै जायो दैज्लां बोथोराव बोथोर बायदि जानाय गुबुन गुबुन मैगं थाइगं जायो। बेबायदिनो आरो बैसागु बोथोर जे बैसागु बोथोरा बर'फोरनि मोनसे गाहाय रंजाथावना बोथोर ओ बे बोथोरावबो बर'फोरा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं लायनानै ओ गोखा गोखै संनानै अमा बेदरजों जाफैनायखौ नुनो मोनो ओ जेरैबायदि जोङो खोनानो मोनो जे बे बैसागु बोथोराव ओ गोखा गोखैखौ ओ हाग्रानिफ्राय सेजौ से मैगं नागिरनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बे सेजौ से बेनि गेजे मैगंफोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो दिंखिया मैगं ला ओ बेजों लोगोसेनो बायदि बायदिखौ मोननो हायो नोंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव नोंथां मिथिनाय बायदि मा मैगंफोरखौ मोननो हायो।
जोंनि गेजेरावहाय सिब्रु, दौस्रेम, खेरा, दाबफिनि आथिगालदाब लाफा सायख'ओ बिदिनो दिंखिया ओ मैथा सिख्ला मैथा मै था गोजा बिदिनो फाद थो थालिर फस्ला ओ खिफि बेन्दों मानिमुनि
औ
बिदिनो गोबां आरो बुंजोबनो हाया दङ दाबो हाग्रायावहाय दाबो थांबा नुनो मोनो जेब्ला नुयो अब्लासो गोसोआव
उम नंगौ नोंथां ओ जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो थांनानै थाबोनाय बेयावहाय गासिबो मैगं बिनि मुंखौ लाखिबोनो हादों बेबो जाथावना नंखाया जोङो माखासे मैगं फोरखौ नुयोब्ला अदेबानि हाग्रायाव लायोब्ला बेखौ मिथिगोन दे बेयो मोनसे जाजाग्रा मोनसे मैगं होननानै नाथाय ओ बिनि मुंखौ जोङो मिथिनो मोना अब्लाबो जोङो बर'फोरा जाजायो होननानै मिथियो नाथाय ओ मुंखौ रोखायै बुंनो हाया होननानै ओ जोङो साननानै लायो ओ नगौना नोंथां? औ बेबायदिनो आरोबाव औ बेबायदिनो आरोबाव जोङो बेबायदिनो आरोबाव जो ओ मेसें बोथोर दैज्लां बोथोराव बर'फोरा गाव गावनो नखराव फोनानै न'आव फोनानै बारियाव फोनानै मैगं थाइगं जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि ओ‌ मेसें बोथोर होननानै बुङोबा लाफा मैगं लाइ मैगं औ ओ बेफोरखौनो जोङो मोननो हायो दैलां बोथोरावबो ओ सबाय बिमा खांख्रिखला बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथांनि मिन्थिनायाव अदेबानि मोनदांनायाव बे मोननै बोथोराव मा मा मैगंफोरखौ बर'फोरा फोयो?
आंनि मिथिनायावहाय मेसें बोथोरावहाय बर'फोरा ओ गोदोनि दोरोङारि फोनायनि बायदियैहाय लाफा मुला ओ आलु गोजां बोथोराव गायनाय जाया आरो बिदिनो थाइबें बेफोर आथिखालनि जाबाय कबि ओ अल कबि बेफोर आथिखालनि सामब्राम सामब्राम गुफुर बेफोरखौ मोननाय जायो आरो। बिनिफ्राय माबा ओ दुन्दिया दुन्दियाखौबो बर'फोरा फोननाय जायो गावस्रोनि मोदोमनायाव ओंख्रियाव होनायाव मोदोमनायनि थाखाय दुन्दियाखौ नांगौ जायो आरो। बानलु बेफोर आरिखौ जोगोनार बेफोरखौ गोजां बोथोराव मोननाय जायो बिदिनो दैलां बोथोरावहाय खुमब्रा लाव फोरला जोगोनार ओहो जिंखा बेफोरबायदि मैगं मोननाय जायो आरो। मानलाग्रा मानलाग्रा मैगंफोरखौ बर'फोरा दैज्लां बोथोराव बांसिनै फोनाय जायो मानोना गाहायावहाय दै थानायनि गेजेरजों जेनबा बै मैगंफोरा गाज्रि जायैनि थाखाय थाखाय बैफोर मैगंफोरखौ बर'फोरा बोथोर लायै बोथोरनो गुबुन गुबुन रोखोम मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्राय।
नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। ओ नोंथांनि बायदिब्ला गय आरो फाथैया मैगंआव गोग्लैयोना गोग्लैया होननानै नोंथाङा सानो?
आंनि बायदिबाथ गय आरो फाथैआ मैगंआव गोलैया मानोना बिसोरो मोनसे ओ बर'फोरनि ओंखाम ओंख्रि जाखांनायनि गेजेरजों गावसिनि खुगाखौ मोजां खालायनायनो ओ माने मोदा मोनामनायखौ खारहोनो थाखाय बे गय आरो फाथैखौ जानाय जायो आरो। बिनि थाखायनो बैसोरखौ ओ मैगंआ महराव होनाय जाया मानोना बेफोर खौ जोङो संनानै जानाय जाया। बेखौ जोङो गाव गोथाङैनो ओंखाम ओंख्रि जाखांबा बेफोरखौ खुगाखौ मोनामनायखौ खारहोनो थाखाय गय आरो फाथैखौ जानाय जायो। बिनि थाखायनो बेखौ मैगं महराव लानाय जाया
उम आंनि बायदिब्लाबो नोंथांनि बुंनाय बायदिखौनो आङो ओ रोखा खालामनानै बुंनो सानो जे जों गयखौ ओ मैगं महरै जायाब्ला मैगं महरै बाहाया नाथाय जोङो बेखौ जानायावनो बाहायो अब्ला जोङो बुंनो हागोन जे नोंथाङा बुंलांदों जे खुगानि मोनामनायनि थाखाय खुगाखौ मोजां मोननायनि थाखाय गय फाथैखौ जायो होननानै बुंदों अब्ला जोङो बे गय फा थैखौ ओ मोनसे मस्ला मस्ला रो बाहायनो हायो जेरैबायदि जोङो खुगायाव औ बोरैबा मोनोब्ला गय गय आरि जाखांब्ला खुगाखौ स्रां मोनो बेफोर ओ बेबो जोंनि मोनसे बिदिन्थि होननानै बुंनो सानो आरो नोंथां जोंनि सावरायनाया सम समा बारगलांसिगोनानो बेनि खायनो आं जोंनि सावरायनायखौ ओ दोन्थनो सानबाय। नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजो नाय मोन्दों गोजोन्थों।
नोंगौ गोजोन्थों नोंथां